हेलौ औ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां अ गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरनाय थाग्रोबाय नोंथां।
औ नोंथांनि साबायखर नोंथां नोंथांनि
अ नोंथांजों आं फन हरनाय थां थांखियानो जाहैबाय जेनेबा आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। बे आयदायानो जाहैबाय नोंथां जों जिहेथु दैबाना जाफ्लेबाय थायो जोंनि ओनसोलाव बेफोरनि बागै जोङो एसे सुंथाबै सावरायनो सानदों दा अब्ला नोंथां ओ जि थु जोंनि ओनसोलाव जिखिनि दैबाना जानायखौ नोंथाङाबो नुबोदों। अब्ला जेब्ला नोंथाङा अ बेफोरनि सायाव एसे आङो सुंथाबै फोरमायना हो नोंथां दैबानानि बागै।
औ औ औ जागोन नोंथां जागोन बिदिब्ला नोंथां मा होनो इखो दैबाना बुङोब्लाथ' जों जोंनि मा होनो बेखौ खाथि खाला ओनसोलाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे मा होनो ओ जाथाय जायनि जा होनखव म गोबांनो आबादारिफोरानो जा बा बायदि बेफार फालांगि खालामग्रा सुबुङा जा जायनो मा? बे दैबाना जानायनि जाहोनाव गोबां जेंनाफोरखौ मोगा मोगि जायो आरो। दै बानाया जोंनिया बांसिन माबे बोथोराव जायो माने जाय बोथोराव अखानि बिबाङा बांसिन बांसिनै हायो बै समाव जोंना दैबानाया बांसिनै जायो आरो। जायनि जाहोनाव बायदिसिना। बायदिसिना आबाद फोथारानो जा बा बायदिसिना मा होनो बेखौ बायदिसिना जोंनि। बेफार फालांगि खालामनायनि लामा सामायानो जा बा। थांलाइ फैलाय लामा साबायानो जा जादोंना गोबां दैबानानि जाहोनाव जना गोबां गाज्रि गोहोमा गो गोग्लैयो आरो जायनि जाहावनो गोबां खहा जानायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ। मा होनोखौ जोंनि आबाद फोथाराव बांसिनै मा होनो जोंनि दैबानाया बांसिनै गोहोम गोग्लैनायखौ जों जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव नुनायखौ जानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरो। बेफोर बायदिनो जाहोनाव आरो गोबां जाय गोथौ एरिया जाय निमानिखौ जायनिमानिखौ हाया। एसेबो गोजौ नङा जाय गाहाइ ओनसोल बेफोर ओनसोलाव दैबानानि मानिखो दैबाना जा फोथावनाया बांसिनै जायो आरो। बे ओनसोलफोराव मा नो जेराव दैमा एरिया मा होनोखौो जेराव गिदिर गिदिर बिलो दं। बेफोरबायाददि ओनसोलाव मानो दै बानाया बांसिनै जानायखौ जों नुनो मोनो मानोना गोजौ ओनसोलनिफ्राय दैफोरा मा होनो बोहै खारबोनानै मा होनो जोंनि गाहाय ओनसोलफोराव दैया। बांसिनै गोबाङै जानानै दैबाना लोमसावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। जायनि जाहोनावनो गिदिर गिदिर दैमाफोरनि मा होनो बेखौ फारखौ जोङो खुख्लानानै। जोंनि न' न'फोरखौ सिफायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। आरो गोबां गोबां ओरैबायदि गाहाय ओनसोल दं जाय ओनसोलफोराव मा खालामो दैया बोहै खारनानै जोंनि न' बांखौ लोमसाव जोबो जायनि जाहोनाव जोंनि ओ ओनसोलनि थागिबि थागिबि बिथांमोना मानो गोबां खहा एबा गोबां मावहोनो बेखौ दैनि मोगा मोगिखौ बिथांमोना नुनो मोनो आरो गावसोरनि थानाय था नाय न' न' बां गाननाय जोमनाय बायदिसिनाफोरखौबो बिसोरो दैबानानि गेजेरजोंनो बुखारलांजानाय बुखारलांजायो जायनि जाहोनाव बिसोरो गोबां जेंनाफोरखौ मोगा मोगि मोगा मोगि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नं
औ औ बेनि बेखायनो मानिखौ दैबानायानिया दैबानाया जोंनि थाखाय मोनसे मानिखौ होबथानो हायो जाय नि मानो जा जाहथायखौ दैबाना जानायखौ जों होबथानो हायो मोनसे मिथिंगायारि बेयो बेखौ जों होबथानो हाया बेफोरबायदिनो दैबानानिफ्राय जों गोबां खहाया बेफोरबायदिनो जोंनि जायो आरो बेल नङा दैबाना जों जोंनिया खहाल' जायो बेफोरबायदिया नङा माने होयो दैबानानिफ्राय जोङो खायसे मुलाम्फाबो मोननो हायो जेरै हाय दैमा बायदिजों जोङो बायदिसिना हासार बायदिखौ जोङो बुखारनानै लाबोनानै जोंनि दैमासिम। जोंनि जायखि जाया आबाद मावग्रा फोथार बायदिफोराव मानो जोंनिया हासारा जोंनि खुलुमगोनां हा सोमजियो जायनि थाखाय जोङो जा आबाद मावो बेफोर आबादफोरा मानो मोजां जानानै। फैयो आरो बेफोराव जोंनि आबादनि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो बांसिनै मोननो हायो आबादनि फसलखौ जों बांसिन। बांसिनै मोननो हायो आरो
औ नंगौ।
थेवब्लाबो बांसिनै नोंथां मानिखौ जाय दैबाना जायो बे दैबानाखौ जोङो। होबथानो हाया नालाय बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो जों बेखौ अखानि हानाय समाव अखानि जा अखा हानाय सम बे समाव जोङो दैबाना जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। माखौ गोथौ ओनसोलफोराव दैबाना जानायखौ जों बांसिनै नुयो जों जाय मा बेखौ जायगाया गोजौ ओनसोल जेरै हाजो ओनसोल हाजो ओनसोलफोराव मानो जोंनि दै बानाया बांसिन अखा हाब्लाबो दै बानाया जानायनि माने बिबाङा एसे खम जायो मा मानोना बिसोराव दैया मानिखौ थाथ'नानै जमायै मानिखौ लोमसावनो हाया आरो बिदिनो नोंथां। माने बिसोर गोजौ ओनसोलफोरनिफ्राय गोबांनि बिबांनि दैफोरा बोहैबोनानै जोंनि जा गो थौ ओनसोल बेफोरबायदि गो थौ ओनसोलाव ज' जाफैनानै माने लोमसावनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांनि बुंनाया गासैबो गनायजाथावना नोंथांनि बुंनाय खौ आं बुजि मोनदों दि नोंथाङा बुंनो सानदों दै बानानि खेथ्रआव खायफा खहा बो जायो खायफाया जोंनि थाखाय मुलाम्फाबो जायो नोंथांनि। बुंनाय फोरा थारैनो जोबोरै गनायजाथावना आंबो बुंनो सानदों जोंनि ओनसोलाव जिहेथु दैबानानि बिथिङाव मोननै बिथिङाव जोङो दैबानाखौ जानाय नुयो जेब्ला जोङो दैमानिफ्राय दै दै बोहैबोना गोजौ ओनसोलनिफ्राय लोमसावनानै दैबाना जानाय आरो जोङो अखाजों हानानै अखानि दैया दैबाना खालामनाय बेखौबो नुनो मोनदों। नङा होमबा जेराव जोङो जेब्ला जोङो दै बानानि दैया जोंनिया हानि फारफोरखौ खहायलाङो लांहोयो अब्ला जोंनि थागिबि बिथांमोना जेब्ला जों न'खर लुगोन न'खरनि खाथि साखाथिनिफ्राव हाफोरा गुग्लानानै जोंनि आबाद फस ला मावग्रा हा बा जों न'खर बसथि बा जोंनि बायदिसिना खेथ्रयावनो खुरख्लानानै जोंनि गोबां मावनांगौ गोबां बेसेन गोनां हाफोरखौ गोबां खहा खालामनाय खौ जों नुबोदों नङा होमबा
औ नोंथां औ।
गामि ओनसोलफोरावबोथ' जिहेथु जोङो अखा हाबाय थागोन अब्ला जोङो अखानि बिबाङा जेब्ला जोंनिया बांगोन अब्ला जोंनि आबाद फोथार बा फसल बा दंग' दंला हाखर बायदिफ्रा दैया बुंफ नानै जेब्ला जों माइ गाय गोन माइनि आबादाबो मोजां जानाय नङा मानो होनोब्ला जोंनि माइ जिहेथु जों माइ गायगोन अब्ला जोंनो दैया बुंसारनानै जोंनि आबाद फोथाराव माइया लोमना थायो अब्ला जोंनि माइआ गोबाव समालागै थैनोबो हागौ नङा होमबा?
औ नोंथां औ औ।।
अ आरो गुबुनानै बोहैलांनोबो हागौ। नङा होमबा नोंथां अ बेनिफ्राय आरो फुख्रिनि खेथ्रयाव बुंनो थाङोब्लाबो जोंनि फुख्रिफोरा जेब्ला जोङो दैबाना जागोन अब्ला जोङो फिसिनाय नाफोराथ' जोंनिया ओखारलांनो हाग गौ नङा होमबा जोंथ' दैमानाखौ जोङो सारगारनो हाया लाखिनो हाया। दैया जोंनिया बाना जाबोला अब्ला जोंनि जिहेथु जों फिसिनाय ना बेफोरो ओंखारलांनानै गुबुन बा दुब- दुबलिफ्राव गुबुननि हाखरफ्राव हाबैना जोंहा गोबां खहा जाहैनो हागौ जिहेथु जोङो जों जिहेथु फुख्रियाव जोङो नानि आबाद मावो जों ना फिसियो नङा होमबा? जोङो औ बेफोरो बेफोरबायदि दैबाना जाबोला जोंहा गोबां खहा जानो हायो आरो। आं मिथिनाय मथे जोंनि ओनसोलफोराव आरो मुलाम्फाया माबायदि होनोब्ला खोनानो मोनदों आङो बबेबा जोङो दाबसे जायगानिफ्राय जोङो हासार गोनां हाफ्रा बोहै बोयो दै जोंनो आरो जोंनि गाहाय ओनसोलाव ज' थुबुर जानानै जोङो थानायखौ नुनो मोनो। दै रानबोब्ला जों जेब्ला माइ गायगोन आबाद फोथारफ्राव माइनि अनगा गुबुन गुबुन फसल गायगोन अब्ला जों हासार मोननो हानायखौ मोनथिनो मोन मोनथिगौ नङा होमबा बिदिनो जोङो दैबानानि खेथ्रआवथ' जोङो गोबां मोजांबो खामानि मावनो हायो मोजां खामानि मावनो हायो। माने जों मोजांबो जानो हायो आरो गाज्रिनि खेथ्रआवबो गोग्लैनो हायो आरो जोङो नोंथां नोंथाङा दाबावैसो बुंलांखांदोंमोन दि जोंनि ओनसोलफ्राव बा लामा बायदिसिनाफोराथ' ओ दैबानाजों भुगिनांनानै जों गोबां खस्थ'खौ नुनो मोनदों। न' जोङो जिहेथु जोङो जोंनि ओनसोलफोरावथ' जों दैबाना जाबोला गारि गंसे थांनो थाखाय थाखाय जोङो ओ थांनो हाया जाहैयो मानो होनोब्ला दैनि बिबाङा बांद्राय हाब्रु बायदिसिना लामाफ्रा गाज्रि जाहैजोबो हाब्रु थाबा जोंनि ओनसोलफ्राव। थ' आरोथ' बायदिसिना पाखा लामा बायदिसिना बिदिथ' गोबां गैया नालाय गामि गफा ओनसोलाव। बेनिखायनो बैफोरबायदि ओनसोलाव दैबानानि बिबाङा बांद्राय जानानैथ' जोङो बा जों बबेबा दाबसे जायगायाव थांनो सानदोंब्लाबो जोङो थाथ'नो लागा जायो नङा होमबा?
औ औ
औ आरो जोङो टाउन सोहरावबोथ' दैबाना नुहैयो जोङो मिडियानिबो इन्टारनेटनि मुगायाव जों निउसफोरावबो नुनो मोन्दों बा जोङो बबेबा मोनसे ओनसोलाव सोहोरफोराव दैबाना बिबां बांद्रायनानै जों गारि मटरफोरा बोहैलांदों बा जों गारि मोनसे बुखार जालांबाय बेसेबां लकसन जागोन। नङा होमबा औ आरो जोङो लामा लामा मोजां थासानदियावबो जेहेथ' जोङो दैबाना जानायखौ नुयो जोङो लामा सोहोरनि राजा लामा बायदिसिनाफ्रावनो आरो बेफोरो गोबां खस्थ'फोरावनो भुगिनांगौ जायो आरो नोंथां। आरो बेफोरनि दैबानाखौ जोङो बासिनो थाखाय आं मोनसे राहाबो सान दों जेब्ला जों टाउन सोहोरफोरावथ' नुदोंना नोंथां नाला जेनेबा दै बोहैलां जेब्ला दै जागोन अब्ला बेनि दै बिबाङा थुबुर जानाया नालाखि गोग्लै फैनाय खालामना दोनो नङा होमबा? बा लामाफोराव अब्ला एसे दै बिबाङा एसे खम जायो आरो आं मोनथिदों ओ साहानिफ्रायथ' जेब्ला जोङो हिमालयफोर निफ्राय दै बो बोहैबोयो बरलुं बोथोरनिफ्राय बलुं बोथोर दैमायाबो फायो साहानिफ्रायनो दै बोहै बोजोबनायखौ जों दैमाफोराव मिथिगौ। बेफोरनि दैमायाबो मालाबा मालाबाथ' अखा हानानै बा दैया बांद्राय जानानै ओ गोबां ओ दैमायाव बुंसारहोयो दैया हैनायनि जाउनाव जोङो गोबां ओ बिदिनो खस्थ' मोनो आरो दै बानानि खेथ्रआव बुंनो थाङोब्ला खहा जानाया बेफोरल' नङा जोंनि खुख्लानाय जोंनि ओनसोलखौ दैबाना खालामनानै खस्थ' खालामनाय बेफोरल' नङा नाथाय जों दैबानानि खेथ्रआव मोनथिनो थांदों दैबाना जायोबोब्ला जोङो बेमार आजाराव भुगिनो गोनां जायो मानो होनोब्ला बबे दाबसेनि जायगा गाज्रि थासारिनिफ्राय दै बोहैबोदों बेफोरो लेथ्रा बायदिसिना सिना गाज्रिफोर बेसादफोरा बोहै बोफानानै जाबोर जुथरफोरा जोंनि देहायाव कलेरा बेमार बायदिसिना जोंखौ ओ खालामहैनोबो हागौ नङा होनोमबा? जिहेथु जोङो बेफोर दैबाना जानायनि खेथ्रआव गाज्रि गाज्रि बेसादफोरा बोहैलांफादों बायदिसिना जिबसाफोरा दैयाव मिलायनानै जोंनि ओनसोल फोरावबो गोग्लैहैदों बेफोरनि थाखायनोथ' जोङो बायदिसिना बेमार आजारावबो गोलैनायखौ आं नुदों नङा होमबा नोंथां जिहेथु जों बेफोरनि भुगिनो ओ बेफोरनिफ्राय जोङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो एसे सांग्रां जानाया गाहाम होनना आं सानो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
सांग्रां जायोब्ला जोङो जोबोरैनो मोजां जागोन मानो होनोब्ला जोङो बे नि खेथ्रआव जोङो ओ खस्थ' खस्थ' मोननानै जोङो गोबां बेमार आजाराव गोलैयोब्ला स्थ' जोंनि देहाया नस्थ' जायो रां रुफा खारो गोबां खरसा जायो नङा होम
औ औ औ
नोंथां बिदिब्ला जों जिहेथु जोङो बेफोरनिइ ओ दैबानानि सायाव सावरायदों बेखिनियावनो फोजोबनाय जाथ'सिगोन समनि आंखालाव नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों